हेल' औ खोनादों खोनादों
औ औ ओमफ्राय मा खालामगासिनो दङ
नै नोंथां ओरैनो दङ जेबो खामानिखौ मावनाय जायाखै नालाय दा एसे बोथोराबो गरमहां बेखायनो जेबो खालामनाय जाथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो
बिदिबा ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदा लानानै ओ- सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
ओम बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि ओ- न'खरनि जिउ खांनाय राहाखौनो जोङो रायजलायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ जायो नोंथां रायज्लाय जायो।
जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो हादान सिफायनानै उम। रायजो जाबोनाय मोनसे हारि ओ-बे हारिया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गावनि जिउ खांनायनि राहा महरै जोङो आबादखौनो जोङो बिथा सायख'नानै लादों बा जोंनि ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय एसेबां मानि माने ओ साख्रि मावनाय बा लेखा फरायाव ओ गोसो होबांनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ एसे एनै साख्रि मावनाय बा लेखा फरा गोरोंफोरखौ जोङो एसे एनै बांबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जों थेवब्लाबो बर'फ्रा आथिखालसिमबो जोङो बांसिन न'खरफोरानो आबादनि सायावनो सोनारनानै जोङो ओ जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो ओ बे आबादफोरनि गेजेराव जोङो ओ- माइ आबादखौनो जोङो गाय आबाद होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला बे। माइ आबादनिफ्रायनो जोङो जोंनि जानाय आदार। माइरं बा ओंखामखौ जोङो दिहुनन्ना ला-लायो लोगोसे जोङो। बांद्राय जानाय माइबा माइरंफोरखौ जोङो। गुबुननो फानहरो बेयाव जोंहा रांखान्थियारि। ओ-मुलाम्फा मोननो हायो। बेबायदिनो ओ-माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा ओ-गुबुन गुबुन समाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि। मैगं थाइगंनि आबादफोर मावो बे मैगं थाइगंनि आबादफोरखौ जोङो। ओ-न'खराव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो ओ-हाथाय बाजारफ्राव लांनानै जोङो। फानहैयो लोगोसे फाननानै जोङो बेफोर माखासे रां मोनो बे रांफोरखौ जोङो न'खराव ओ-बाहायनायजों लोगोसे। ओ-फिसा फिसौनि फरायनाय लिरनाय बायदिफोर खामानिफ्राव जोङो ओ-बाहायनाय जायो बे मैगंफोरनि गेजेराव जोङो ओ- गुबुन गुबुन मैगंफोरनि मुंखौबो जों रायखांनो हायो जेरैबायदि ओ-लाव खुमब्रा ओ-जोगोनार बेसर ओ-हालदै हायजें। थास' बानलु बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद फोरफोरखौ जोङो मावनानैहाय जोङो ओ- रांखान्थियारि ओ-मुलाम्फा मोननो हायो बेबायदिनो जोङो। आबादनि अनगायैबो जोंहा ओ-बर'फ्रा न'खरावहाय माखासे फिसा फिसौ जिब जुनारफोर फिसिनानै लानायखौ नुनो मोनो। बे जिब जुनारफोरखौहाय जोङो ओ न'खराव आलासि दुमसि फैयोब्ला जानायनि अनगायैबो बा सावरि बादारिफोराव जोङो। बेफोर जिब जुनारफोरनि बेदरफोरखौ जानायनि अनगायैबो जोङो माखासेखौहाय जोङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जोङो। रांखान्थियारि ओ-मुलाम्फा जोङो आरजिनो हायो। जोङो बेफोरबायदि ओ-फिसिनाय जि जुनारफोरनि गेजेराव जोङो दाउ। ओ-मोसौ बोरमा अमा ओ-फारौ बायदि बायदिनि मुंखौनो जों रायखांनो हायो जोंहा दाउ दाउ फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंहा मासे दाउ बिमायानो जोंहा गोबां फिसा आजायो। बे फिसाफोरखौ जोंङो जोथोन लानो हायो जोथोन लायोब्ला जोंहा बेफोर दाउफोरा देरोब्लाहाय माखासेखौ जोंङो न'खराव जानायनि अनगायैबो जोंङो माखासेखौ जोंङो फानहरनो हायो। बेबायदिनो अमा अमाखौबो जोंङो आइनिफ्रायनो जोंङो मोननाय गुन्दैखौ जोंङो ओ-होनानै जोङो फिसिनो हायो जोंहा न'खरावहाय माइ माइ थायोब्ला जोंहा गुन्दै बायनांगौनि गोनांथि गैया बेबायदिनो जोंहा ओ-गुन्दैखौ ओरैनो गारालासे जोङो न'खराव मा मासे। से फिसिनानै दोनोब्ला जोङो ओ-बोसोरसे बा जि दानसेनि गेजेराव जोंहा गोबां ओ- ओ-रां जों मोननो हायो अमा मासे फाननानै बेबायदिनो ओ- मोसौ बोरमानि खोथाखौ जों बुंनांगौ जायो जोंहा मोसौ बोरमा फियोब्ला मोसौफोरखौहाय जोंङो दुब्लिनि खामानियाव बा आबाद फोथारनि खामानियाव बाहायनायनि अनगायैबो जोंङो मोसौफोरनिफ्राय जोंङो गाइखेर सेरनानै जोंङो फाननो हायो। लोगोसे जोंङो ओ माब्लाबा न'खरावहाय गोबां रांनि गोनांथि जायोब्ला जोंङो ओ ओ आंखाल मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ जोंङो हाथायाव जोंङो फानहैनो फानहैनानै जोंङो रांखान्थि ओ मुलाम्फा मोननो हायो। बेबायदिनो गोबां फिसा-फिसौ जिब जुनारफोरखौहाय जोंङो फाननानै जोंङो रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ लानो हायो बेबायदिनो बर'फोरनि ओ जिउ खुंनाय ओ ओ लानाय नुनो मोनो लोगोसे जोंहा आरोबाव आबाद मावनाय बा जुनार फिसिनायनि अनगायैबो गोबां राहाफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोंङो ओ जिउ खांनाय राहा मुहि लानायखौ नुनो मोन्दों जेरैबाय दि जोंङो बेफार-फालांगि खालामनाय बिदिनो गारि गुरा सालायनाय बिदिनो साफा सानै जोंङो साख्रि-बाख्रि मावनाय बा न' मिस्ट्रि मावनाय बेफोरबायदि गेजेरजोंबो जोंङो ओ जोंनि बर'फोरनि जिउ खांनायनि राहा खौ जोंङो लानाय नुनो मोनदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाथ' माखासे जोंहा ख बर' हारिनि सुबुंफ्रा माबोरै जिउ खुंबोनायखौ खुंबोगासिनो दं बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होखाबाय
औ
बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा गाहायै जिउ बर'फोरनि जिउ खुंनानै राहा होनोबा जोंहा आबादानो गाहायखाममोन। जेराव नोंथाङा दहाय दानि बावसो एसे फोरमायनानै होलांखाबाय
थिगबाबो बेबायदिनो जोंहा आबाद मावनायनि अनगायै ब'बेबा मोसौ बोरमा जिब-जुनार फिसिनायनि अनगायैबोदि जे जोंहा माखासे थांना थानायनि थाखाय जि माखासे माने जिउ खुंनायाव माखासे बिफावफोरखौ जों मावनानै बे जिउ खुंनो हानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा सरकारि साख्रि बा बिदिनो जोंहा गुबुन-गुबुन माने। मावथायनि गेजेरजोंबो जों सुबुंनि जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा सरखारि साख्रि-साख्रि होनोब्ला जोंहा बे जाबाय जोंहा सरखारनिफ्राय जोंहा जि बेथन मोनो बे बेथनफोरनिफ्रायनो जोंहा न'खर बा जिउखौ दैदेनलांनो जोंहा खाबु हायो आरोना खाबु मोननो जेराव जोंहा बे सरखारि साख्रियावबो जोंहा गोबां माने बेलेग बेलेग माने साख्रि आलादा आलादायै मुं होनानै होनाय साख्रिफोर दङ जेरै बेलेग-बेलेगाव बेबायदिनो जोंहा सरकारि साख्रिनि गेजेरजोंबो जोंनि सुबुंनि जिउ खौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बर' हारिनि गेजेराव इसेबां माने सरकारि साख्रि मावनाय माने गोदोनि समावथ' गैयामोन इसिबां दा नाथाय आथिखालाव लासै लासैनो एसे एसे बांबोनायनि गेजेरजों बैसोरो माने
जिउ खुंनायखौ माने गोरलै राहायै लाबोनो हागासिनो आरोना जेराव माने जोंखौथ बुहुमाव जोनोम जाबाय जेब्ला माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खालामनानैथ' फोथांनानै लाखिखानांगोन नालाय बेबायदिनो जोंहा मानि सुबुं सुबुंनि जिउ खुंनाया एसे एनै गोरलै जाबोगासिनो आरो थिग बेबायदिनो जों हा सरकारि साख्रिल' मावनाय नङा बेबायदिनो जोंहा माखासे रोंगौथि थायोब्ला जेरै जोंहा नोंथाङानो दहाय बुंलांखाबाय मिस्ट्रि न'फोर मिस्थ्रि लुनायनि थाखाय जोंहा माखासे गोबां माने